लोगो मा खालामदों?
दङ नै गोलांनानै
ए जाखांखाबाय ना?
औ जाखांबाय लोगो
ए माथो ओंख्रि जाखो?
ओंख्रियानो जोंना थास' बिबार नासोमोन।
ए दासान्दि मा खालामगासिनो?
दासान्दिथ' आं न'आवनो दंथ'यो।
ए जेबो खामानि गैथ'खायाना?
ओहो गैया।
ए मानि नै जोंनि न' खाथिनि आनैया बेनि फिसाजोनि जोनोम सान फैगासिनोथ' माबायाव जिगु जुलाइआव ओमफ्रायो बेयो मानि जोंखौहाय गावसोरनाव एसे मानि इलासि दुमसि लेंहरनाय जों लोगोसे गामिनिखौबो जाहोगोन नामा गथ'आ मानि माबा जागोननो। बा बोसोर जागोननो बेखायनो एसे गिदिर खुंनो नागिरदोंमोन आरो जोनोम
ए माबा लोगो थांनोथ' हायोमोन ओमफ्राय आंहा नोंजों मोनसे गोनांथार बाथ्रा सावरायनांगौ दंमोन।
दे सावरायखादो होमबालाय दानो।
औ मानो होनोब्ला आथिखालावथ' नोङो सरखारि साख्रिफोरबो नागिरनानै मोनला नङा होमबा? ओमफ्राय बेनि थाखाय ओंखायनो आङो नोंखौ ओ फालांगि खालामनोसो लोगो जानो नागिरदोंमोन।
ए नोंगौना मानि फालांगि खालामनो?
फालांगिया जाहैबाय मोनसे जि दाग्रा उइभिं खुलिनो सानदोंमोन। बाहाय जुदि नोंबो थायोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो।
थानोखौथ' हायो आमफ्राय आंहासो एसे दानाय लुनायनि सोमोन्दै जेबो मिनथिथाराना।
दानाय लुनायनि सोमोन्दैयाथ' जोङो बाहाय दानो लुनो गोरों माखासे लाइमोनफोर दङ' ना आइजोफोर दङ' बर' आइजोफोर। बेफोरखौनो जोङो सेलारि बा बेथन होनानै दान बान्था होनानै बिथांमोनखौनो जोङो दाहोनोसै नामा बिदि सानदोंमोन। आरोसो जोङो मोनसे गुबुन खामानियावथ' जोङो बेस्थ' थागोन बा मुखुब जानानै थागोन नालाय बेहायथ' जोङो गुबुनफोरखौनो दानो ग दानो लुनो गोरों गोबां लाइमोनफोर दङ आथिखाल। आथिखालाव साख्रि गैया मा गैया बिथांमोनखौ जोङो जगाजग खालामनानै ओ-होनो हागोन नामा?
औ हायो हायो लोगो।
ओइनो जिख खौ जोङो दागोन जेनेबा दख'ना दागोन माइदि आरो बे फोराव माखासे बर'नि गोबांथार आगरफोर दङ ना औ जेरै फारौ मेगन आगर गुबै खांख्रिखला आग-बेगर आगर। आगर हाजो आगर आरो। ओरै ओ-मा होनो?
दावथु बिखा आगर बायदि बायदि गोबांथार आगर दङ' ना दा बेखौनो जोङो एरनोसै बा दख'नाफोराव आरो साद्रिफोरावबो बेबायदिनो एरखोनसै। लोगोसे आर'नाइखौबो दिहुनफानोसै नामा आमफ्राय बेनिफ्राय आङो लासैनो एसे उनाव सानदोंमोन इन्दिनि इन्दि इन्दि खुन्दुंनि गानग्रा जोमग्रा बा साद्रि बा फास्रा बा आर'नाइ बेफोरखौबो दिहुननो हागोन। गोन ना मा सानदोंमोन आरो आं।
औ जागायगोरनोसै फिसानिफ्राय।
औ आथिखालावथ' आरो नोङो फालांगि खालामोब्ला मानो होनोबा दानि आथिखालनिान गान-गानग्रा जोमग्राफोरा बर' आइजोफोरा माइदिनि बा न'आव दानाय आखाइजों दानाय ओ-गानग्रा जोमग्राफोरखौ बांसिन नाग
नागिरो औ औ। दा माबाबाय बेफोरखौ नागिरफिनबाय दा।
औ बिनिखायनो आङो सानदोंमोन बेफोरनिनो फालांगि मोनसे मोजां फसंनानै लायोबा इउनावबो जोंनि थाखाय मोजां जागोन नङा होनबा?
औ नंगौ नंगौ दाथ' साख्रिनि आसायावथ'
नोंलाय माथो सानदों एसे फोरमायना होदो दे।
आंबो बेखौनो फालांगिखौथ' माने आङो। गला होनो ना मा सानदोंमोन आरोना। सानि गला बेफोरबायदिनो सानगासिनो दंमोन जेराव बारा खरसा खालामा लासेनो आङो। खालाम स्टार्ट खालामनो हायो जागायनो हायो बेखौ साननानै दंमोन आरोना आङो एसेखिनि ओ- माबा जि दानाय लुनायावबो माबा गैया नालाय बारा मोनदांथि गैया एबा आङो। गियान गैया हिसाबै आङो बे फिसा खामानिखौनो सानदोंमोन आरो ओमफाय दा नों लोगो लानाय हिसाबै बेखौबो खालामनो हायो। मानो खालामा जानो बेबो मोनसे मोजांखौनो नोङो हो-साननो रोंदों।
आथिखालाव बेजों लोगोसे जों फालांगिजों खा फालांगि खालामनायजों लोगोसे आं सानो बेखार जेंनाखौबो एसे फोजोबनानै होगोन नामा साननानै। जुदि जोङो बेबायदि उइभिं खालामोबा जि दाग्रा आइजोफोरनि थाखाय जोङो रां खामायनो खाबु होयोब्ला बिथांमोनहाबो ओरैनो थानायाव थानायनिफ्राय जुदि जोंनि उइभिंआव बा गुबुननि उ उइभिंफोराव खामानि मावनानै जुदि जि दानानै। एसे रां आरजिनो हायोब्ला अब्ला बिथांमोनहाबो गरिब बा ओरैनो थानाय बा बेखार जेंनाया एसे जोबस्रांलांगोन होननानै आं सानो।
औ नंगौ बिदि उइबिं माबानो रोङोब्लाथ' खुलियोब्ला एबा बिदि गोबां सुबुं ओ-नि गोनांथि जानाय खामानि मावोब्ला जों जोंजों लोगोसेनो गोबां ओ- गोबां सुबुंफोरखौ लाइमोनफोरखौ जों बायदि लाइमोनफोरखौ ओम साख्रियाव एंगेज मानि माखासे खामानियाव एंगेज खालामनानै दोननो हागोन बे हिसाबै मोजांबो बियो जों खौसेयै खामानि मावलाङोबाथ' निसय जोङो जाफुंसारनायखौ मोनगोन
जाफुंसारनायाथ' नों गावबागावनि नाजानायावसो नालाय लोगो बिनिखायनो माबाफोर सिमां नुदोंबा बेखौ जाफुंहोनायनि जों बेखौ गोब्बां नाजानांगोन आरो दुखु बा खस्थ'नि गेजेरजों जों जेंना जेंसिखौबाबो जों बारग'नानै दा जों बेखौ मोजाङै खालामोबा जाफुंसारनायखौ आं मोनहैगोन होननानै आं सानो बेबायदिनो जुदि जोङो। साख्रि बाख्रि नागिरनायावनो जोङो दिन थाङोब्ला अब्लानो जोंना मा जागोन? समाबो नस्थ' जागोन नङा होनबा दा जोङो जि दानाया मोनसे फालांगि मोजां फालांगि होननानै जोङो बेखौनो सानोब्ला जोङो फैबाय थानाय समाव जुदि बे फालांगिया गिदिरनिफ्राय गिदिर जालाङोबा रांखान्थि आरजिनायावबो जोंहा बारा ओ- जेंना नुजाथिनाय नङा आरो बिनिफ्राय आरो बिनिफ्राय जोङो मोनसे मोजां। बिदिन्थि जागोन होननानैबो आं सानो मानो होनोबा जोङो दायो लिद लिदनानै रोंनानै लानानै जेनेबा बे फरायनायखौ जोङो जोबनानै ओरैनो थायोब्ला गुबुनफोरनि नोजोरावबो जोङो एसे उसुबिदा बा माबा मोनसे गाज्रि मोनजानाय जागोन नामा बेफोरबायदि सानदों आरो आङो जुदि रोंनानै रानानै जुदि ओरैनो थायोब्ला गुबुन बिमा बिफायाबो इयुन जोलैनि बिमा बिफायाबो सानगोन मानो होनोबा लिरनानै फरायनानै साख्रि खौनो मावनो रोङाबा मावनो हायाबा लिरहोनानै फरायनानै जेबो लाब गैया बेफोरबायदि माबा मोनसे गाज्रि बिदिन्थिया समाजाव जायो नङा होनबा बिनि थाखायनो जों हागौ मानि गावाबागाव माब्रैहाय जोङो फालांगिनि गेजेरजोंबो हायो बा गुबुन गुबुन माखासे जि दानायनिल' नङा जेन'बा आबाद मावनानै जोङो माखासे फालांगि बेयाव नांथाबनो हायो गुबुन गुबुन बायदिसिना आनि आबाद मावनानै बेखौ जोंङो फालांगि महरै जुदि जोङो खालामोब्ला बेहायबो गोबां रां आरजिनानै जोंना खाबुफोर दङ होननानै आं सानो।
औ नंगौ नंगौ दा होननाय बायदियैनो जोङो बेफोरबायदिनो जायफोरा जोंजों फालांगियावहाय ओंखारफानो गोसो जायफोरा माबाया बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ नागिरनोसै अब्लालाय लोगो
नंगौ जों बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ नागिरोब्ला जोङो गोबांथार माबायो आरो आङो लोगो बेफोरखौ नागिरनांगौनि जोंबो गोनांथि गैला मानो होनोब्ला आंनि मिथिनाय बा आंनि नुनायावनो गोसो गोबां सासे गोबां मानसि फोर जेनेबा लाइमोनफोरा रों-रोंगौथि दङ दानाय लुनायाव आरो बिथांमोनहा माखासे जर'खा मा होनो बेखौ सोलोंथाइबो लाहैदों गुबुन जायगायाव दानाय लुनायनि दा बिथांमोनखौनो जोङो लिंनानै बा जायगा बायना होनानै खाबु बानायनै होनानै जोंङो बे बिथांमोनखौनो जों खामानियाव ओ मा होनो बेखौ
नां औ फोनांनो हासिगो आं औ बिबदि सोलों थाइ लानानै फैनाय आखा फाखा सुबुंफोरखौ नोङो सिनायखायोबाथ' जोबोद मोजाङानो जोंना माखासे खामानिया गोबां गोरलैयैनो जागोन बिदि रोंखाराखा सुबुंफोरखौ मोनोब्ला
औ।
औ।
आरो जोंनि, औ। आरो जोंनि लाइमोनफोरा लाइमोन सिख्लाफोरा दा दानाय लुनायाव सिख्लाफोरल' नङा लाइमोन सेंग्राफ्राबो गोबां गोसो होदों दानाय लुनायाव। माने गावनि जों दानाय लुनायनि जुदि जोङो फालांगि खालामनायजों लोगोसे जोङो दानाय लुनायखौ जों लांफाबाय थायोब्ला बे हारिमुखौ लांफाबाय थायोब्ला, अब्ला जोंनि हारिमुवाबो जेनेबा बर' हारिनि जेरै गाननाय जोमनाय हारिमुफ्राबो जोंनि गेजेरावनो थांनानै थागोन नङा होनबा?
औ नंगौ।
दानाय लुनाय बे गान्नाय जोमनायानो जोंनि मोनसे हारिमुनि सिनायथि बायदि।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनाय बा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया गुबुननिफ्राय आलादा। मानो होनोब्ला जों दख'ना गानोब्लानो, साद्रि जोमोब्लानो जोंखौ बर' होननानै सिनायथि होन जानो हायोबा गुबुन जायगाफ्राव थांब्लाबो जोंखौ बर' होननानै सिनायथिनो हागोन बेनि गेजेरजोंनो।
औ नंगौ अब्लाराय बेफोरो जोङो दा एसे रायज्लायनायनि गेजेरजों माबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन माब्लानिफ्राय जागायनांगौ आरो मा मा आ बुस्थुफोरनि गोनांथि दङ बे उ बिं खुलिनायाव बेफोरनि बागै सावरायलायनांसिगोन होमब्ला लोगो
नोंगौ लोगो गोबाव खालामजानाय नंला आरो नों माबा मोनसे खामानि बा माबा मोनसे नोङो ओ जुरि जेननो सानदोंब्ला बाहायथ' रां खरसायाथ' जाखागोन नङा होनबा रां खरसा खौथ' जोङो गिनानै जोङो फालांगियाव नों फालांगि खालामनो सानदोंब्ला फालांगि मानि मा फालांगियाव नोङो रां रांखौ गारग्रोखानांगौ नोङो खरसा खालामखानांगौ बिनि उनाव नोङो मुलाम्फायासो नोंनि थाखाय बे मोनसे जाफुंसारनाय बायदि जानानैै
औ औ नोंगौ दा बेखौ जोङो गिबि गिबियावथ' रां खरसाखौथ' खालामगोरनांखागोन गोबां खामानि मावनांगौ दङ मोनसे बुस्थु जागायजेननांगौबा
औ दे लोगो होमबा उनाव सालायनोसै ना
औ दे होमबालाय दोनथ'बाय दे